औे।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादोंं खोनादोंं ओ नों मा खालामदों दालाय।
आङो ओरैनो
आतसा दसे सम हागोन नामा? औ हायो हायो नोंथां माने मोनसे फिसा खथा। माने फिसााथ' नङा दिफारेन्ट ओ गामि आरो सहरनि खोथा सावरायनो माने एसे
औ अ अ। नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला ओ नोंथाङाहाय आंजों गामि आरो सोहोरनि फारागथि सावरायनो सानदों होमबा।
औ औ औ बेनो माने गामि ओमफ्रायाय आं माने बेखौनो सांनो सानो आरो जेनेबा गामि आरो सहर बा टाउन होनोना जोङो बिनि बेनि फाराक्थ' जों नुखायो मिथियो दा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जे टाउनावबो बोरै गामियाव गामियाव थाबा बोरै फोर बेफोरनि सोमोन्दै आदसा
दायो आङो गामिनि सोमोन्दै रायलायगोनोसै खोमा। ओ एसे एनै सावरायना होग्रोनोसै खोमा गामिनि सुबिदा असुबिदाफोरखौ । आ गामियावनो जाहैबाय ओ गोबां दंफां लाइफां बांसिन थाग्रा जायगा टाउन सहरनिफ्राय नायोब्ला सहरफोरावथ' बारा दंफां लाइफा थायाना उम । जों गामियाव बिदिनो समायना रायना आ ओ दुलिन नुनो मोनो । दैमा दैसा नुनो मोनो । दंफां लाइफां नुनो मोनो समायना समायना बिबारबो नुनो मोनो ।
औ
आरो उम इजिनो गोबां ओ माइ गायो मा गायो । समायना नुयो आरो गामियाव । आरो गामियाव बुंब्ला गामियाव बुंङोब्ला बयबो ओ अनलायनानै थायो बा ज' ज' ओंखारलायो ओ थाबायलायो मोनाबिलि समाव ।
औ
दा माने नोंथांङा बेखौनो होननो सानदों जे माने गामियाव एसे ओ अनलाइना एबा ओ जिखुनु माने जोंङो फिथाइ सामथाइ एभेलेबेल मोनो आरो जेने बा ओ खम माने बहुत जों जोंनि थाखाय माने बहुत गोरलैयावनो मोनो आरो बेफोर बुस्थुखौ । जेरै ओ नांगौखिनिखौ जों फिथाइ सामथाइ बा जानाय लोंनायनि थाखाय बेफोरखौ जों गामि एरियायावनो जोंङो मोनजोबो होननानै बिथांङा बुंदों जे माइ गायो जोंङो । बेफोरबायदि
औ दायो नोंथांङा फिथाइ सामथाइनि बुंबाय आंंङो एसे फोरमायना होनो फिथाइ सामथायाइनि जोंथ' सोहोराव बिदिनो ओ लकेल बा अरगेनिक फ्रेस फ्रेस मैगं थाइगं बा फिथाइ बा बिदिनो जिखुनु बुस्थु मोनजानो थांङा जों सहराव थायोब ब्ला बा सहरनि मानसिफोरा
औ एसे एसे माने ओ बायनानै जानाय जाजोबो आरो ना माने इसोरो बेलेग दाम होनानै बायसनाय जायो । नांगौखिनिखौ दाम होयै होयै जानांगौ जायो आरो बिसोर । नोंथां होननाय मथे ।
औ औ ओमफ्राय बिसोरो बे ओ ओ अर्गेनिक होन नानै जायो सहरनि नाथाय अर्गेनिख जाया बेफोर सोब मुलि होनानै ओ फैजोबनाय ओरै सोहोरावथ' गोजान गोजाननिफ्रायसो ओ लाबोयो नालाय इम्पर्ट होनो बेखौ बिदि इमपर्ट खालामनासो साप्लाइयावसो लाबोयो नालाय बिदिनो जोंफ्रबनाय बायदि नुयो फेलफोरखौबो आंगरफोरखौबो बिदिनो खमला खमलि गोबां फिथाइ सामथायाइखौ बिदिनो सिल सिलजों खालामलायनाय नुयो ओमफ्राय बिसोरो ओ जोबोद मोजां नुदों बा सानैखौ नाय नायनानै बाय बा बायो जेनेबा सिङावथ' माबोरै मिथिलाना बेखौनो बिसोरो जासिगोन माने लकेल होननानै बेजोंनो बेमार आजारबो जाफुंङो मायो सोहोरनि मानसिफोरनाव इसोरो इसोरो हमनो हाया आरो औ औ जों थ' लकेल लकेल मोनजायो जाहैबायनाा गामियावथ' बयबो एसे एनै ओ फिथाइ साम फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो जाहैखाबाय बे
औ
बा जानो आन्था गायखायोबाय बयबो बयहाबो गामि जायगायाव बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो आं
आतसा जानायनि जानायनि माबायाव आतसा आंबो माने मोनसे खोथा गेसआव फैदों आरो जोङो ओ बिथाङाथ' एसे सिगां माबा ओ जायगानि मानसि बा गामिनि मानसिफोरजों जोंङो लोगो जमा जमा हेफाजाब होलायो बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा दा आंबो बेखौनो बुंनो सानदों जे नों होननाय खोथाया सैथो ओमफाय जोङो माने जेरै जों गामियाव थागोन बिदा फंबाय थगोन ओमफाय गुबुन माने जोंनि गामि गंसेनि मानसिजों जों अनलायनानै थायो
औ नोंथां
बेफोराव जोङो नांगौ हेल्प हेफाजाब होनायखौ जों मोनजोबो बा माबा मोनसे खामानि ओंखारोबा जोङो लैहोर लैहोर जमा जमा जमा फै फैनानै मोनसे खामानिखौ जों ज' मावगोन आरो अनलायनानै जमा आमफाय जेरै टाउनाव बिदि गैया माने नोंथां होननाय मथैबा टाउनाव माने नों नों थादों हारसिं था हारसिंसो माने नोंखौ रावबो खबरबो लानाय नङा नों जेरै दं नों माबायदि दं बेफोरखौ खबर मोनलाय जायो आरो माने टाउनवहाय एसेबां क्लस नङा माने मानसिजों मानसि
औ सैथो नोंथां सैथो सोहोरावथ' बिदिनो ओ बयहाबो बिजि थायोब्ला पातथा मोनलाया गावखौनो गाव सोलाब लायाबो रावबो खबर लानो मानो आरो ओ इसेबां दायो आवगायलांबाय जोंनि ओ सोहेर बा बिदिनो आनसलिक फोराबो दा माने बिदिनोसै आरो ओ सोहोराव गोबां फारागथि थायो सोहेराव बिदिनो गोबां पलिउसनबो दं ओ मैलाबो दं दैबानाबो जायो सोहोराव आरो अभार गरम जायो औ नोंथां औ आरो उम उम अभार गरम जायो गामिजों नायोब्ला गामियावहाय एसे थान्दा जाबावोसो ओ सहेराव मानोना दंफां लाइफां खम ना ओंखायनो अभार गरम म जायो ओ अखाफोराबो बारा हानो नागिरा आंथ' पलिउसनबो बुंखाबाय नालाय पलिउसनबो दं आरो न'आबो खाथि खाथि सोहोराव वाल होथेेजोबनाय बैनाबो वाल होनाय आंनाबो वाल होनाय बिदि गोजा माने खाथि खाथिनिया ओमफाय इयाव दैयाहाय अखा हाबाथाय एसे अखा हाबानो ओ सोहोराव दै जमा जासिगोन
ओम थांनो लामा गैयि जायो आरो
औ औ थांनो लामा जायो बिदिनो एसे अखा हानायावानो दैबाना जासिगोन सोरनि मानसिफोराबो उसुबिदा मोनसि गोन मा मोनसिगोन गामियावथ' एसे अखा हाबानो बिदि दै लोमाना?
औ औ माने जोंना गामियाव गामियाव थानाय होनबा जोंना माने खुला खुलि जाजोबो आरो जायगाफोरा माने गुवार गुवार जाजो जों खाथि खाला थानाय जाया थाबाबो माने न'फोरा गोजान जागोन बारि बालाफ्रा गुवा ड्रागोन सेया सिथ्लाफोरा गुवार जागोन बिदि बायदि मा आंनो एसे माने ओ सहरनि सराव जि खामानि माने मा मा होनो मोनो बेखौ थानायनि एसे सुबिदाफोरबो हो खोन्थानो हागोन नामा? दे सहराव मा सुबिदा मोनो मा मोना।
अ आङो मोनसे मोननै बुंनो नाजानाय नोंथां सोहो आव मा मा सुबिदा मोनो बा मा मा हायो ओम सोहोराव बिदिनो जोङो ओम जोङो बिदिनो आ गोबां बायदि रोखोम रोखोमनि खामानि मावनो हायो
ओ आतसा माने नांगौ खिनिखौ मोनजोब गोन होननानै मिथिदों आं मिथिनायालाय माने बे जेनेबा जोङो गामियावथ' मोननो हायै बुस्थु माने जेरै माबा मोनसे थोरसि ल ता मटर साइकेल माने बायदि बायदि गस्ला जोम गाननाय जोमनाय बा जानायफोरखौबो जों टाउनाव मोनाय जायो होननानै मिथिदों माने
औ दा जोङो ओम नंगौ नोंनायालाय नों थां जेरै सोहोराव थ' नोङो ओरै मबाइलाव माबा मोनसे जानो लुुबैदोंबा ओै थुबानो नोंनि न'सिम होफैग्रा मोनो दानि जुगाव औ। औ बेखौनो जो ङो दिलि हम दिलिब्रि सारबेस बा इदिनो इंराजि आवहाय ओ ब्लिंखिद जमेट' बिदिनो माबा माबि बुङो। दा बेखौबो गामिनि मानसिफोरा गोबां मावसोनो थाङो गामिनिफ्राय
ओ औ मा सहर जायगायावहाय माने गामिनि ओनसोलनिफ्रायबो मानसिफोरा बा बेलेग गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो फैनानै माने जमा जानानै खामानि मावफैयो आरो ।
औ औ नोंगौ नोंथां। नोंगौ आरो बिदिनो खोम रोखोमनि जोङो ओ गामि आ सोहोरावहाय ओरै जोङो बाइक बाइक सालायनानै मानसिखौ दोनलाय लाबोलाय खालामबा रां रुफा मोनो बिदि सिटेमबो दं सुबिदा आरो औ औ औ। आरो नोंना बिदिनो पार्सनेल गारिफोर थायोब्ला नोङो बे खौ टेक्सि बायदि बाहायनो हायो। मानसिखौ दोनलाय लाबोलाय खालामनो हायो बे सोहोर मोनसे जायगाया सोहोरनि एरियायाव सिम आरो बेयावबो नों रां खामायनो हायो बेबो मोनसे सुबिदा बायदि आरो गोबां फेक्टरि गोबां फेक्टरि बा दखान बा गिदिर गिदिर ओ बिदिनो टुइन्टिफर सब्बिस घन्टा खुलिग्रा सुपार मार्केटफोरावबो गोबां रोखोमनि ओ जब बा साक ओ बिदिनो प्राइभेट साख्रि बायदि इन्टारभिउ आगारबाय थायो बा हायेरिं लाबाय थायो दा गामिनि मानसिफोरा बेफोरखौनो मावसोनो थाङो सोहोरफोराव फैसा खामायनो होननानै गामिनिफ्राय ।
होनोमबाथ' माने सहराव थानाय मानसिफोरा फैसाखौ गोबां खामायो माने खामायग्राफोरा खामायो ओफ्राय गामियाव थाग्राफोरा बारा खामायो आरो ना?
औ नाथाय सोहोरनि मानसि फोरफोरनाहाय फैसा जोरा मानोना सोहोराव गासैबो बुस्थुफोरानो दाम गोजा ओ दामि दामि जायो आरो ना माने जोरनो नागिरा बारा फैसाफोरा एसे एसे खामायब्ला ओंखायनो मोजां सानै हनै आं सानै हयै बायदि बाहायनांगौ जायो आरो रां रुफाखौ ओ गामिनि मानसिफोरा खामायनो थाङोब्ला
औ औ
दा नोंथांजों आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ बेफोरखौ सावरायनानै
आदसा आंबो बहुत गोजोननाय मोनबाय जेे नों आंनो दसे सम होनो हानायनि थाखाय
औ दा नोंथांनि फ्राय आङो खोनानानै जोबोद सोलोंथि लानो हाबाय गोदान गोदान
आतसा ओ आंबो ओ आंबो बहुत गोजोननाय थाबाय दे होनबा बेयावनो फोजोबथ'नोसै खोमा जोंनि सावरायनायखौ
औ दे नोंथां